हेल'
हेल'
औ नोंथां आं खोनादोंना
औ खोनादों
आदसा नोंथां मा खालायगासिनो दङ
जिरायना दंलै
हेलौ माबा जादों नामा नोंथाङा माबा उसुबिदा मोनदों नामा नोंथां
जायाखै जानायालाय
अ एसे उसुखुथु मोननाय मोनदोंन आरो आं नोंथांखौ
ए है दहाय एसे लोमजादोंमोन होमबाबो मस्ला ब'रि जाबाय आं
औ औ औ औ
औ ओमफ्राय
ओमफ्राय
हेलौ मा जाखो नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ
हेलौ
औ नोंथां।
खो खोनादों ना?
हेल' नोंथां
औ खोनाबायना नोंथाङा खोनाबाय?
औ औ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
औ दा मा खालायगासिनो दं होनदों नोंथाङा?
जिरना दंलै नोंथां नै।
औ उम उम दा बिदिब्ला होमबा जों नोंथां मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनि होनबा ना?
नोंथां औ
औ औ औ खोनादोंना नोंथाङा रायलायनायखौ मोजाङै?
खोनादों नोंथां दे बुं। मा आयदा बेलाय?
अ अ औ दा जोंना मानो मा होनो जोंना मेन आयदायानो जाहैबाय उम माने मिथिंगायारि बा मिथिंगायारि सम्पद जों माने जों सुबुं माहारिनि माखासे सोमोन्दोफोरखौ माने नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बिनि बागै फंसे फोरमायना होदो।
माने मिथिंगायारिनि सोमोन्दै आरोना नोंथां।
ओ मिथिंगायारि सम्पद आरो सुबुं माहारिनि माने सुबुं माहारिनि गेजेराव माखासे था नाय सोमोन्दोफोरनि बागै
अ अ औ औ नोंथां हागोन।
औ औ औ
जोंहा बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि सुबुं माहारि रिया मिथिंगाजों सोनारना दं एबा मिथिंगाया जोंनि सुबुं माहारिजों सो सोनारना दं, दा जोङो बुंनो हायोदि नोंथां जों मिथिंगानिफ्रायनो जोंनि जिउ खुंनायाव माने गोनां बुस्थुफोर जानायफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो। आर बेनि अनगायैबो मि मिथिंगिया जोंजों मानो सोनारनाय होनोब्ला जों बे बिफां-लाइफां बायदि बायदि रोखो रोखोमनि ओ बेफोरबायदिखौ गायनानै जों मिथिंगाया बानाय नङा होमबा? बिफांफोरखौ गायनानै
औ औ औ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
हेलौ
हेल'
हेल'
औ नोंथां गुजिनाय जादोंलै।
हेल'
औ नोंथां। दा जोंहा बिदिनो